खुलुमबाय नों
औ
गोजोन फुंबिलि हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरफिननाय जाबाय
औ जोङो दा टपिकखौ जोङो दंफां लाइफाङा जोंनो मा होयो मा होयो जोंनो दंफां लाइफां बिफाङा मा मोजां बुस्थु लोङो बिनि सायाव जोङो सावरायनोसै नोंथां
औ
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे जागायनानै होदो दंफां लाइफाङा जोंनो मा मा होयो जों दंफां लाइफांनि ओमफ्राय मा मा मुवा मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ दंफां लाइफां बुङोबा जोङो लाइफां आरो बिफां मोननै रोखोमनि मोनो जेनेबा फिसा लाइफां ओमफ्राय गिदिर बिफां बिदि मोनो आरो बेफोरनि गेजेरावनो माखासे माखासे मुलि बिफांफोर मोननो हायो बेफोरो जोंखौ सुबुंनि जिउआव बिराद हेफाजाब गोनां खालामो आरो माने उ औ जेरैनि थुलसि बिफां थुलसि लाइफां
औ
मानिबा मानिबा बे बिफांनि रोदाफोर
जेरैहाय औ खानारि जेरै ज जों जन्दिस जायोबा खानारिनि रोदा रोदाखौबो जोङो गोदोनायाव माला गाननानै हायो एबा जानजियाव हायो आरो जोङो निम निम बिलाइखौबो जोङो लोमजायोबा एबा जोङो बेखौ दै गुदुङाव फुदुंनानै जों बेजों दुगैयोबा माने मोदोमनि माननाय माननाय एबा गाराय जानायफोराबो जोङो औ खमायो आरो
आरो आं
आरो जोङो दं बिफां लाइफांनिफ्राय मा मा जाग्रा मुवा एबा फिथाइ मोनो नोंथाङा एसे बुंनानै होदो
जोंथ' बिफां लाइफांनिफ्राय बिराद फिथाइ सामथाय मोनजायोआनो नोंथाङाबो मिथिखागौआनो बेखौ जेनेबा बोथोर लायै बोथोर
बोथोर लायै बोथोरै औ जेरै दा औ जेरै दा आनारस नङा होनबा बा नोंथां
औ आनारस खान्थाल थाइजौ बेफोरबायदिखौ मोनजायो आरो
जोंनाव जोंनि नैबे लिटुखौ नोंथांमोनाबा मा बुङो जोंनिया लिटुखौ बुंड़ो आरो
आ लिसु
लिसु औ औ आरो जोंनो दंफां लाइफाङा जेरै जोंनो सायख्लुम सायाबो होनाय जायो आरो जेरैहाय जेनेबा जोङो दुब्लि फोथार औ
सायख्लुम सायानि अनगायैबो जेनेबा बयनिफ्रायबो सुबुंनि जिउआव गोनां टारसिन जेरै अक्सिजेन बिफांनिफ्राय जों मोनो
औ अक्साइड औ नंगौ नोंथां जोङो औ
औ जों जों जेनेबा बिफांनिफ्राय अक्सिजेनखौ लानानै जोंदि हां हगारफिनो कार्बन डाइ अक्साइद बेखौ बिफाङा बिफांनि बिलाइफोरा बजबनानै लानानै ओमफ्राय अक्सिजेन अक्सिजेन हिसाबै हगारफिनो आरो जोंनो
औ नंगौ नोंथां
उ
औ
आरो दंफां लाइफाङा जाहैबाय जेरै जिब जुनार जेरैफोराबो जेरै जानानै थांनानै दं बिसोरनिबो आदार जायो जेरैहाय मैदेराबोथ' जेरै औवा बिलाइनि बिलाइखौ जायो आरो थालिर दंफां थालिर दंफांखौबोथ' ओ बिदिनो मैदेरा जायो।
औ जायो थालिर फिथाइ थालिर थालिर बिफां बेखौ
औ दंफांनिफ्राय जोङो बिदिनो थालिरबो मोननाय जायो ओ थालिर फिथाइबो मोननाय जायो आरो बि बिबार बिबारखौबो मोनो जोङो‌।
जायो।
औ नंगौ नोंथां।
थालिर
औ आरो जोङो दंफांनिफ्राय
औ दंफांनिफ्राय जोङो ओ मा होनो ओ न'फोर ओ गरसे मोनो जेनेबा ओमफ्राय न'फोर बानायनायाव जेनेबा बाथामफोर बाथामफोर थखथाफोर बिदिफोर बानायनो हायो।
औ
उम बोथोर लायै बोथोर जों बिफांनिफ्राय गोबां फिथाइ मोनजायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ
नोंथाङा ओरैनो दंफां फुलि ओ नोंथाङा ओरैनो दंफां फुलि गायनानै मोजां मोनो ना मोना?
मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो फांसे दंफां ओ दानफ्लायबा ओ नोंथांनि मथे जोङो फांबोसे दंफांजों गायनांगौ फुलि फुलिखौ
बुंफिनलाय नोंथां खनसेबाव
ओ जोङो ओरैनो जों फांसे दंफां जुदि दंफां गिदिरखौ जों जुदि ओ काद एबा टक्टाजों बानायनो ओ बानायनो थाखाय हाफायोबा ओ जोङो बिनि जायगायाव फांबेसे दंफां जों गायनांगौ एसे नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
औ बिनि जायगायाव जोङो गोबां बिफां उम गायनांगौआनो जागोन।
औ नंगौ नोंथां।
उम फांसे बिफां दानफायोब्लानो जोंनियाव बिराद खहा होननानै बयबो मिथिखागौ बिनि थाखायनो जों मा इदि मा होनो बिफांखौ सिलिंखार खालामोबा जों गोदान बिफां गायफिननांगौ आरो।
औ नंगौ नोंथां। औ
उम
औ जेरै बुङोबा दंफाङा ओ जोंनि थाखाय मानसिनि थाखायबोल' नङा जेरै ओ जिब जुनार दाउमा दाउसाफोरनिबो थाखायबो‌। ओ फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो जेरै फाख्रि दंफां फाख्रि दंफांखौबोथ' ओ दाउफोरा जेनेबा बिनि फिथाइखौ जानानै
जायो उम
औ नंगौ नोंथां आरो ओ थालिर दंफां थालिर दंफां बुङोबा थालिर गोमोन फिथाइखौबोथ' ओ दाउफोरा जेरै ओ गोमोनखौ ओ जेरै
जायो
जोङो जायो औ।
उम आं बा जुन होनोबाथ' जोंहा इनभाइरनमेन्ट दे आबहावा सान बेखौ नोंथाङा मिथिखागौ ना? मुलुगनाङै फालिनाय जायो। ओ नोंथाङा बा जुन बा जुनाव बिफां गायो ना गाया
गायो नोंथां गायो
उम ओ बा जुनाव बिफां गायनानै नोंथाङा गोसोखौ माबोरै मोनो
औ नंगौ नोंथां बे बिदिनो दं गायनानै जोबोरै मोजां मोनो आरो
ओ गासिबो बा जुनावबो बयनिबो बयबोथ' बिफां गायो ओमफ्राय जोंबो फांसेबाबो बिफां गायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
मोजां खामानि मावनो हानाय मोन बे फिल्डआ गोसोआव फैयो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ
उम ओ जोंनि बिफाङा जोंखौ बिराद मदद होयखायनो जोंबो बिफांखौ गायनांगौ आरो ना बिफांनि अनगायैबो जेरै बिबारफोर बिबार बिफांफोर बेफोरो
औ नंगौ नोंथां
जेरै थुलसि थुलसि बिफां थुलसिया जोंखौ औ जारि
औ ओ थुलसिया जोंखौ ओरैनो गगा मोननाय गगा मोननाय एबा गुजुनाय गुजुनायाव औ नंगौ नों जों गुजुनायाव जों बेखौ ओ फुं फुङाव जेरै ओ गुर गुर एसे होनानै माने बेखौ जों थुलसि दंफांनि बिलाइखौ जों जुदि जायोबा औ बेरे मादे बेखौ एबा माने जोंनि गुजुनाया खमायो आरो
उम नंगौ नोंथां
नंगौ आरो जोङो जारि जारिखौ जारि फिथाइ एबा जारि बिलाइखौ जों जुदि दाउजों जुदि जों ओ बेखौ जल खालामनानै एबा रुदुमनानै जायोबा जोंनि लोमजानाया ओ ओ स्रां मोनो आरो औ
उम उम बेफोरनि अनगायैबो जारि बिबार जे दङ ना उम बे जारि बिबारखौ ओ सालायफोराव स्थर जायोबा ओ सिफ्लेनानै सालायाव होनाय जायो
खौ जों जायोबा एसे बिदि खुगानि सेथर बेनाया एसे खमायो आरो
औ जेरै बे गोखा सिर'सिथा होननायखौ नोंथाङा मिथियोना
औ मिथिगौ नोंथां औ
औ बे सिर'सिथाखौबो जेनेबा मोदोमफोराव माननाय जानाय इदिनो स्टर्स लाफोर जायोना बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदियाव बे सिर' सिथाखौ होनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांमोन औ नंगौ नोंथां
बेफोरनि अनगायैबो गोबां ओ मुलि बिफांफोर दङ बुंनानै फोजोबनो हाया
औ नंगौ नोंथां
उम
ओ ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावथ' गोबां दंफां लाइफां दङ होमबा
औ दङ
आरो जों दंफां होनना बुङोबा जेरै जाग्रा मुवा मानसिनिबो जेरैबो मोननाय जायो बैग्रि नङा होमबा नोंथां औ जोङो जेनेबा बैग्रिखौ जोङो जानानै एबा आसारबो बानायनो हायो जोङो
औ ओ फोराननानै गोबाव समनि थाखाय जानो थाखाय थिनानै दोननो हायो
औ नंगौ नोंथां औ
बोथोर लायै बोथोर बिराद फिथाइ सामथाइ मानसिफ्रा बिफांनिफ्राय मोनजायो आरो
औ नंगौ नोंथां
जेरै दा थाइगिर फिथाइबो मोननाय जायो
औ नंगौ नोंथां
उम
जोङो फांसे दंफां गायोब्ला जोङो मा माबोरै जोथोन लानांगौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा जेरै बिफां फुलिखौ गायोबा
औ जोथोन लानांगोन जोङो जेनेबा बिफांखौ गायनानै दोनबाय थायोबाल' जों जोथोन लायाबाथ' बिफाङा थांनायानो नंखाया औ बि बिफाङाव जोङो दै लुनांगोन दै लुनायनि अनगायैबो ज जेनेबा मोसौ बोरमाफोरा जायो बिफां गाहायखौ मोनहानायफोरखौ जोङो बाउणडारि खालामना होनोनांगोन सोरगिदिं दै लुना होबाय थानांगोन
औ बेयाव आरो जोङो बेखौ औ नंगौ नोंथां
औ
बे फांसे दंफांखौ उन्दैनिफ्राय गिदिर जानायसिम माने जोङो जोथोन लाबाय थानांगोन आरो आरोखि
औ औ
आरो दंफां लाइफाङाथ' गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां
औ दङ बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगं बेफोर मैगं थाइगंखौबो जोङो बिदिनो जानो हायो
औ नंगौ नोंथां मानो जों फानहैनो हायो नंगौ नोंथां बे फाननानै जोङो रां मोनो
औ रां मोनो
औ नंगौ नोंथां
खामानिफोराव हेफाजाब होयो औ जेरै बुंनो थाङोबा दिंखिया मैगं थास' मैं
दिंखिया मैगं औ
ओ गोबां मैगंफोर मोननो हायो जेनेबा माथि गालदाब
औ नंगौ नोंथां
मिथियोना नोंथाङा औ नोंथां जोंना समाबो जानानै
औ समाबोसो औ नंगौ नोंथां औ ओ बिदि ब्ला जों उननि समाव उनाव जों मोजाङै सावरायसिगोन नोंथां
औ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम साबायफोर नोंथां
औ